औे। हेलौ।
हेल'।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ हेल'।
औ। औ खोनादों ना नोंथां? हेल'। औ खोनादों ना? हेलौ। हेल'।
मोजां खोना माने।
आदसा हेलौ खोनादोंना दा? हेलौ। हेल'।
औ।
खोनादोंना नोंथां? हेल'। हेल'। हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ हेल'